नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङा खोनादों ना?
औ।
नों-नोंथांजों आं अमा, दाउ, बोरमा, मोसौ फिसिनायनि सायाव आयदायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
नोंथांङा सम दंना नोंथां?
औ।
अब्ला जोंङो दाउ, अमा, मोसौ, बोरमाखौ माबोरै फिसिनाय जायो जोंनि गामि ओनसोलाव बेफोर खौ जों सावरायनोसै नोंथां।
औ।
अमाखौनो बुंग्रोनोसै नोंथां अमाखौ माबोरै फिसिनाय जायो होनोब्ला थाय अमाखौ हाथायनिफ्रायसो बायनानै लाबोग्रोनाय जायो न'आवथ' खायफाया थाखायानो आरो गामि गामियावबो सोरहाबा अमा लायो फाय बिसोरनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जायो। आरो अमाखौ फिसिबाथाय गोरलै बिसोरो जाय बिगोमानाव दंङमोन बिसोरनिफ्राय बायना लाबनायनि सिगांथ' बिसोरो बिमानि गाखेर जानानै देरबोबाय बा एंखुरजों गोल माइरं संनानै जानानै देरबोबाय ओमफ्राय आदार जानो हाबासो बिसोरो बिगोमाफोरा फानो होमबासो जोंङो लाबोनो हायो। जे जों लाबोनानै जोंङो माबायदि जोथोन लानांगौ बिदिनो बिफोरखौ सावरायनो नागिरदों नोंथां खोनादोंना?
औ
औ जों जोंहा न'खर न'खर खायफाया आबाद मावो खायफाया आबाद मावा। आबाद मावग्राफोरासो गुन्दैखौ मोनसिगोन। आबाद माविफोराथ' बायनांगौसो जाखायो नंङा होमबा नोंथां।
औ
औ जेरै आरो गामि ओनसोलावथ' जोंना थास'फोरा दों। खायोआनो थास'फोरखौनो हानानै मैगं बिगुरफोरखौनो हानानै हानानै मैगं बिगुरखौ दोनोना मैगं लेमखांनानै बेफोरखौ रुनानै अमानो रुना होजायो आरो लोगोसेनो एंखुरफोरखौबो रुफाना होजायो ओमफाय बिदिनो अमाखौ फिसिनाय जायो। जायहा आबाद मावो बेहाथ' थाखायोआनो गुन्दैया आरो जायहा मावा बेहा हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोनो गोनां जाहैयो। बेनिफ्राय बिदिनो अमाया फिसा जायोब्ला अमा फिसाखौ बोरै जोथोन लानांगौ जायो अमा फिसाया गिबियावनो बिमानि गाइखेर जायो। बेनिफ्राय गाइखेरल'थ' जानायजों जायाना। बिसोरो एगार'था बार'था जोनोम। जायो खायफाया दसथा खायफाया एगार'था बा बार'था बेफोरबायदिनो जालांङो। इनिफ्राइ बिसोरनो गोरलो गोरलोलो माइरं एंखुर संनानै होनो गोनां जायो। आबाद मावग्राफोरासो माइरंखौबो होनो हाबाय बिदि। एभेलेबेल माइरं थायो जेनेबा नांगौ नांगौखिनि माइरंङा मोननो मोनो। बेनिफ्राय जायहा बायनानै लाबोयो बिसोरो। एंखुर सालिखनानैसो होनांगौ जाहैयो थास'जों मैगं बिगुरजों लोगोसे बिदिनो अमा फिसाखौ बिदि होजाया बिमाखौसो होयो बिदि बि फिसानो गोरलो गोरलो संनाय एंखुरजोंसो होनांगौ जाहैयो। नोंथांङा खोनादों ना?
औ
औ बेनिफ्राय बेफोरदिनो अमाया आदारखौ जानो हानाय जाहैयोबा बेफोरखौ। बेफोरनि गोनांथि जालाया एंखुरनि गोलो गोलो संनायनि फिसाफोरनो जाहोनो गोनां जालाया जानो हानाय जाबा बिसोरो गोरलैजोंनो गुन्दैखौनो जानो हानाय जाहैयो गुन्दै ओमफ्राय थास' रुनायजोंनो जानो हानाय जाहैयो बिमादो। बिमाया जि जायो बेखौनो जानो हानाय जाहैयो। आरो बिसोरथ' गाइखेरखौ बारा एसेां थाब गारखाया। एसे गिदोर जानायसिम जाखायोआनो बिसोरो बिमानि गाइखेरखौबो लोगोसे जा साबफायो आरो बेफोर रुनाय आदार संनाय आदार बेखौबो जानाय जाहैयो। बेनिफ्राय मोखौ बोरमाखौ बुङोबा मोसौ बोरमायाथ' न'खर न'खर फिसिनाय जाखायो खायफाया फिसियो खायफाया फिसिया। एनिफ्राय मोखौखौ बोरै फिसिनांगौ होनोब्लाथाय बा मोसौआ जोंनि थाखाय मानो गोनां होनोब्लाथाय मोसौआ मोसौखौ माब्रै फिसियो होनोब्लाथाय जोङो जेबो रांनि गोनांथि जाया मोसौ फिसिनो थाखाय मानो बुङोब्ला जोंनि मिथिंगायाव मोननाय बा थानाय हाग्रा दंफां लाइफां बिलाइफोरखौनो जानानै बिसोरो थां बिसोरो थांनानै थायो बिसोरो बि-बिसोरो बि खौनो जायो आरो मोसौआ जों मोसौआ जोंनि थाखाय गोनां मानो गोनां होनोब्लाथाय गाखेर मोसौनि गाखेरजों जोङो फुनिर बानायनो हायो गाखेर दाखा बानायनो हायो आरो किउ बानायनो हायो। आरो गोबां रोखोमनि चक्लेटफोरा बेजोंनो बानायनाय जाहैयो। गाखेर मिक्स खालामनानै बानायनाय जाहैयो। गाइखेरखौ लगायदेरनानै बानायनाय जाहैयो एनिफ्राय गाइखेर दाखा बेफोरो जाहैयो ओमफ्राय जेरै जों द खानफोराव आमुल दाजा बेफोर गाइखेरखौ बायनानै लोङो बेफोरो केमिकेल गोनांसो। बेफोर जोंनि जोंनि देहाखौ बेरामाव खोख्लैनो हायो न'खराव मोसौ थाखायोब्ला मोसौनि गाइखेरजोंनो जोङो मोसौखौ माने गाखेरखौ सेरनानै जोङो लोंनोबो हायो सा फुदुंनानै। बेयाव जेबो खहा जानाय नङा आरो बायनाय गाखेरखौ लोङोब्ला बेयाव केमिकेल थादेरो नालाय एसेबाबो जोंनि देहायाव खहा जागोन बा जोंनाव जोंनाव बेराम जागोन। जों बेफोरबायदि थाजा गाखेरफोरखौ लोंबाय थायोब्ला। बिनि थाखायनो मोसौआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनां गोनां आरो मोसौनि गोबोरजों जों हासारबो बानायनो हायो। हासार माबा मोनसे मैगं गायोब्ला बेवहाय बिखौ होजायो
आरो मायबा मोनसे जावैनो गोनांबा बे जावफ्लेनानै हाजों गोबोरजों जावफ्लेनानै बेवहायबो जावाय जायो। आरो बानलु खेबजांफोरखौ गायनोबाबो बस्थायाव सोनानै हाजों गोबोर जों सोनानै फालौ खेबजांनि फुलिखौ गाय फालौ खेबजांखौ नि फुलिखौ गायनानै बेवहाय दोननानै दोननो हायो बेवहायबो मोजां गोबोरा माने मोसौनिफ्रायनो बेयो मोजां हासार आरो गोबोरा नोंथाङा खोनादों ना?
औ
हेलौ नोंथां
औ नोंथां।
औ आरो बोरमायाबो बोरमाखौ बोरै फिसियो होनोब्लाथाय बोरमायाबो जोंनि मिथिंगायाव थाखानाय हाग्रा बंग्रा आरो बिफां लाइफांनि बिलाइफोरखौ हाननानै होजायो बेफोरजोंनो बिसोरो थांनानै थायो बिसोरखौ बिदिनो फिसिनो हायो। आरो लोगोसे बोरमानि गाइखेरखौबो जोङो लोङो खायफा लोङो खायफा लोङा।
औ
बोरमाफोरखौबो बिदिनो फिसिनाय जाहैयो।
औ
नोंथाङा खोनादों ना।
औ खोनादों
औ नोंथाङाबो माबा फोरमायनो हागोन ना मोसौ बोरमानि सायाव अमानि सायाव?
औ नोंथां। बिदिनो मोसौ बोरमा फिसिनो होनोब्लाथाय बिदिनो मोसौ बोरमाया एसे साबसिन जायो आरो जायहा रांखावरि एसेबां गैया थोजासे एसेबां थाय थोनाय जासे बेनि बांसिन रांखावरि गैया बिसोरहा मोसौ बोरमा फिसिनो थाखाय जोबोद मोजां जायो। मानो होनोब्ला जों मोसौ बोरमानो गांसो हाग्रा फोथाराव थानाय बिदिनो दंफांनि बिलाइफोरखौनो जों होनाय जायो बिदिनो जोंहा। ओ मोसौ थायोब्ला न'फोराव मोसौ थायोब्ला जोबोर मोजां जायो मानो होनोब्ला बिदिनो जोङो मोसौनि गाइखेरफोरखौ जोङो लोंनो हायो बिब्दिनो फाननो बाहायो बिदिनो रांखावरि आरजिनो हायो मानो होनोब्लाथाय जों गाइखेरफोरखौ फाननानै जेरै बिदिनो गायखेरनि केक क्रिम गोनां बिदिनो गायखेरजों क्रिमबो बानायनाय जायो बिदिनो उम गाइखेर दाखा खिउ बिदिनो फन्दिर बिदि बायदि बायदि बानायनाय जायो। आरो मोसौनि गां अमा मोसौनि खिफोराबो हासार जायो। मानो होनोब्ला बायनि हासारनिस्राय मोसौफोरनि खियानो साबसिन जायो। मानो होनोब्लाथाय बिसोरनि खिया मोजांसिन जायो। बिदिनो बोरमाखौ होनोब्लाथाय बोरमाखौबो बिदिनो फिसिनाय जायो बिसोरनि खियाबो हासार जायो बिसोरनिफ्रायबो गाइखेर मोनो बिदिनो बिब्दिनो बोरमाफोरनि गाइखेरफोरखौबो बायदि बायदि बानायनो हायो। बिदिनो दाउ फिसियोब्लाबो बिदिनो बिसोरखौ गोरलैनिफ्रायनो मोजाङै अननानै जोथोनै बेरा दुमथेनानै एबा गुन्द्राफोरजों गुन्द्राफोरजों जोबथेनानै बिसोरखौ फिनाय जायो। बेनो मानो होनोब्लाथाय बिसोरखौ गोरलै समाव बिसोरो एसेबां खारग'नो रैखाथि लानो रोङा। मानो होनोब्लाथाय दाउखा बिदिनो नेवलाय बायदिसिनाफोरा लाङो बिसोरखौ बिनिफ्रायबो जोङो रां आरजिनो हायो। बिदिनो माइ आबाद मावग्राफोरनि थाखाय जबोद मोजां जायो आरो बिदिनो माइरंफोरखौ होनो हायो बिब्दिनो ओंखामफोरखौबो होनो हायो बिब्दिनो अमा फिसियोब्लाबो अमाखौबो बिब्दिनो जायहा माइ आबाद मावो बिसोरहा बिदिनो अफ्रि संनानै बिदिनो थास' रुनानै बिदि होनाय हानाय जायो बिसोरनि अमा फिसाया अमा फिसियोब्लाथाय बिदिनो फिसा बिमाबो लानो हायो बिदिनो फिसा जायोब्लाथाय फिसाखौबो फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो बिब्दिनो अमाफोरनोबो बिदिनो थास' बिदिनो सेरेब बिदिनो मैगं थाइगंफोरखौबो रुनानै होजायो बिब्दिनो बायदि बायदि फोरखौ रुनानै होनो हानाय जायो बिदिनो बोरमाफोराबो मोजां जायो नोंथां जोंनाथ' समाबो जाबाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां
औ नोंथां